हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दंथ'यो नामा नोंथां? औ बेलासिनि ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
औ जाबाय नोंथां।
औ होनबा जोङो दायो रायज्लायगोन। फरायसालि एबा स्कुलनि बागै रायजलायगोन नोंथां।
औ
औ जोंहा फरायसालियाव थांनानै सुबुंफोरा बोरै जौगादों आरो। फरायसालियाव थाङिफोरा बोरै जादों बेखौस'सो फोरमायजागोन नोंथां।
औ
ओ फरायसालि होनो बुङोब्ला जों बुंनो हायो जे फरायसालिया जोंना गासिबो गामि गामिफोरावनो थायो। फरायसालि जेरै फरायसालिनि गेजेरजोंनो जों गोबां रोंगौथिखौनो मोननो हायो। फरायसालियानो जोंनि गाहाय सोलोंथाइनि गुदि
औ औ नोंथां
बेनिफ्राय फरायसालि बेखौबो गुदि होननानै बुंजोबजाया मानोना जों फरायसालिनि सिगां जों न'खर एबा जा गामि एबा समाज बेयाव जोङो बिनि थाखायनो जों फरायसालिखौ सोलोंथाइनि जायगाबा सोलोंसालि महरजों बेनिफ्राय फरायसालिनि गेजेरजोंनो जों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों जौगानो हायो जोबोद गोजौ थाखोसिम बेनि गेजेरनो जों फरायसालिनिफ्रायनो बान बानान खान्थि दायै दायै फरायनो रोङो
फरायसालियाव गाहाय फोरों फोरोंगिरि थायो लोगोसे लोंनाय फोरोंगिरिफोरबो फरायसालि होनोब्ला फरायसालिखौ जों प्राइभेटबो मोननो हायो लोगोसे सरकारि बे
नाथाय सरखारि आरो प्राइभेट मोननैनि फोरोंनायानो एखे बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो।
औ
औ नोंथां
बे फरायसालिनि गेजेरजोंबो जों जोबोद गोजौ थाखोम फरायनानै गोबां गिदिर मानसि जाहैनो हायो। लोगोसे प्राइभेटनि गेजेरजोंबो जों
औ
गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि बेबायदिनो थाखो सेनिफ्राय थाखोबासिम फरायनो मोननायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय गेजेर फरायसालि गेजेर फरायसालि होनबा जों थाखो द'निफ्राय थाखो दाइनसिम बेखौ जों बे बिनिफ्राय जे गोजौ फरायसालि होनोब्ला बिनिफ्राय थाखोनिफ्राय बिथिं थाखो जि बेफोरसिम जों गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइखौ लानो हायो। फरायसालियाव सोलोंनायनि गेजेरजोंनो जों माखासे गोबां मिथियै बाथ्राखौबो सोलोंनो हायो लोगोसे
माखासे गुबुन गुबुन सुबुंफोर लिरगिरिया लिरनाय लिरबिदां बेफोरनि बागै मिथिनो हायो दा आं बुंनो सान फरायसालि फरायिनि जा फराय फरायसालियाव थाङैनि जा थासारि बिनि बागै फरायसालियाव थाङाबा जों गोबां रोंगौथिखौ मोननो हाया नङा होमबा नोंथां दा फरायसालि फरायसालियाव थांबासो जोङो गोबां रोंगौथिखौ मोननो हायो गोबां गोदान गोदान खोथा बाथ्रा सोलोंनो हायो लोगोसे फरायसालिनि गेजेरजोंनो जों माखासे गुबुन गुबुन बा हारि बा समाजनि रावनि बागै सोलोंनो हायो गोदान गोदान खोथा बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनो हायो बेफोर माखासेखौ जों फरायसा सालियाव सोलोंनानैनो जों गोबां गोजौ थाखोसिमबो आवगायलांनो हायो दा नोंथाङाबो बे फरायसा सालिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जोंहाथ ओ फराय फरायनायानो नोंथाङा बुंलांबाय नैथि ओ माबायाव गोलैयो होननानै
औ
ओ जोंहा फरायनायनि मुलाम्फायाव ओ ओ जोंहा थाखोसेनिफ्राय ओ फराय फराय फराय थाखोनै थाखोथाम थाखो बै ओरै फरायलाङा नानै जोंहा
औ
ओ जेब्ला ओ मेट्रिक पास जाबाय अब्ला जोहा बयबो बुङो दरखं गाबाय माने
औ
ओ बेनिफ्राय जोंहा फरायलाङो बिदिनो फार्स्ट इयार सेकेन यार दिग्रि ओ बि ए एम ए ओ गोबां फरायनो हायो आरो फरायनाया जोब जोबनो थाङा
औ औ
ओ फरायनायजों ओ जोंहा फरायनायजों ओ जोंहा गोबां सुबुङानो मुलाम्फा जादों ओ
औ
ओ बिदिनो ओ गोबाङानो जोंहा फरायनानै ओ गेदेर गोलाव जालांबाय बिदिनो सोरबाबा ओ माखासे साख्रिफोर मोनदों आरो माखासेया बिजनेस खालामदो
औ
बिदिनो गोबां ओ फरायनायनि गेजेरजों गावबागाव गावबागाव नखरखौ दाफुंनो हादो आरो नोंथां
औ
बे बेजों लोगोसे ओ जोंहा ओ ओ जोंहा ओ फरायसालियाव ओ पि एल पि एबा एल पिफोर जेनेबा बिदि फिसा फरायसालि जोंहा ओ सानै साथाम ओ फोरोंगिरिजों जोंहा ओ फोरोंनो हायो आरो गथफोरखौ
औ
बेनिफ्राय जोंहा ओ गोजौ स्कुलफोराव जोंहा गोबां मास्टार
औ
सासे मास्टारखौ नांगौ जायो जोंनो ओ बेनि गेजेराव जोंहा मास्टारफोरा ओ असुबिदा जायो आरो एसे
औ
बिदिनो जोंहा ओ फरायनायखौ जोङो बिदि ओ साख्रि बाख्रि बिदियावल ओ बिदि मोननो थाखाय फरायनाय जाया
औ औ खोनादों नोंथां
अ जोंहा ओ बिदिनो ओ मानसिया रोङना थायोब्ला मोजां जायो आरो ओ साख्रि बा माबा मोनसे मोननो थाखाय जोङो मोननो थाखायल जों फरायनाय जाया बेजों लोगोसे जोंहा फरायसालि बुङोब्ला जोंहा ओ गोदोनि जुगाव ओ फरायसालिखौ जोङो बुहुत खम नुनो मोनो नोंथां
औ
ओ जों आथिखालाव ओ गोबां ओ गोबां फरायसालिखौ जोङो ओ नुनो मोनो ओ गोदो जोङो ओ फरायसा गोदोनि मानसिफोरा बुङोब्ला एबा गोदो गोदोनि बुङोब्ला ओ फरायसालिया ओ थाबायनानै जोङो ओ जि जि दाइन बे किल'मिटार बेखिनिसिम गोजानावसो जोङो थानानै फरायनो गोनां जायोमोन्ना जों मिथि
औ औ
ओ जोंहा ओ खाथियाव खाथियाव स्कुल कलेज गैयामोन ओ जोबोर गोजान गोजानाव जोङो थाबायना थांनो गोनां जायोमोन ओ बेजों लोगोसे जोंहा ओ थाबायनो थांनाय लोगोसे जोंहा फैनायाव लेट जाबोनायजों जोंहा गोबां ओंखामफोर उखैयोमोन होनना जों मिथियो बेजों लोगोसे जोंहा ओ दा गोदोनि सुबुंफ बेनि थाखायनो थाखा फैसा गैयामोन बिनि थाखायनो ओ फरायनोबो हास्लाबबावोमोन ओ खायफ सेया फरायद फरायोमोन आरो खायसेया ओ थाखा फैसा बिदिनो रां रुफा गैयिनि थाखाय फरायगोन फरायनो हायासै ओ आथि आथिखालाव ओ आथिखालावथ' ओ फरायनानै गोरों जाबोबाय
औ
बिदिनो गावबा गाव गावबागाव सोरबाबा बिजनेस सोरबाबा साख्रि ओ बिदि गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय जाजोब्बाय
औ
औ जोंनो ओ माबा मोनसे जोंनो गोदोर मोनसे बिजनेस मावनोबाबो जोंनो फरायनो नांगोन नोंथां ओ जोंनो माबा मोनसे बिदि मावनोबाबो फरायनो नांगौ
औ नंगौ
ओ ओ जाय ओ जाय मानसिया ओ फरायसालियाव थाङा ओ बे बेदि मानसिखौ ओ सुबुं माहारिया ओ सनमान होनायखौ जों नुनो मोना
औ औ
ओ बेनोसै नोंथां नोंथाङाबो ससे फोरमायजाबावगोन नोंथां लास्टखिनियाव
औ दा नोंथांनि बुंनाय बादिनो फरायसालिया गोदो जोंनि गामि बा गामि गामिफोराव बारा गैबाङामोन दा गोदोनि आबै आबौनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो जे गोदो गोदाय गामिफोराव बारा फरायसालि गैयिनि थाखाय जोबोद खस्थ'मोन बि बिसोरो जोबोद गोजान गोजानाव फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन हा हान्थाामेलानिबो बै समाव राहा गैयामोन बिनि थाखाय फरायसालिया गोजान जानायनि थाखाय खायसेया फरायसालियावबो थांनो हायामोन
दा बिनिखायनो फरायसालि होननानै बुङोबा बे फरायसालियानो जोंनि सोलोंथाइनि राहा लामा दिन्थिग्रा गिरि
औ नोंथां
दा गोदो गोदाय बे फरायसालि गैयैनि जाहोनाव माखासेया सोरबाबा रां रुफानि नि आंखाल आंखालाव सोरबाबा था थानायनि हान्था मलाायनि थाखाय गोबाङानो सोरबा
फ फरायसालियाव सोलोंथाइबो लाहैनो हायाखै जानो हागौ बेखौ जों खोनाबोयो खोनाबोदों गोदोनि आबै आबौनि खुगानिफ्राय
औ
बेबादिनो फरायसालिया जोंनि थाखाय गोनां आरो फरायसालिनि गेजेरजोंनो जों गोबां गोजौसिम दावगानो हायो बेखिनियानो नोंथां
औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गो- जोन्नाय मोनदों नोंथां
अ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै बि-
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां